अ दे खोनादो दे नोंथां दे
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां
ओइ दोङो नै नोंथां नै बहुद मोजां बोथोराबो एसे थान्दाखाय ओरैनो बेराय थिंबाय थादों लामा लामा
अ ओमफ्राय नोंथाङा साननि जानायखौ जाबाय नामा नोंथां
ओ जाखांबाय नोंथां ओ दोहैनो जाखांबाय
अ अ देहाफोरा औ औ आंबो जाबाय नोंथां दहायनो जादों आंबो जानानै ओरैनो बिफां सायावहाय जिरायलांला बायनानै दङ आरोना नोंथां
अ अ अ अ
आसा खालामो नोंथांनि देहाफोरा थिगैनो दङ नोंथां
ओ नोंथां बरथमान थिगानो दोङो देहाफोरा जेबो बेबायदि
ओ ओ अ अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंजोंहाय माखासे खोथाफोर सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
ओ ओ दे नोंथां दे हागोन दे सम दोङो
अ ओ जोङो गेलेनायनि फारसे ओ रायलायनो आं सानदों जेनेबा जोङो गेलेनायखौ मानो नांगौ। बेनि सोमोन्दै आं बिजिना होनो हागोन नामा आं बिजिना होनोसै नामा नोंथां?
ओ दे जागोन दे नोंथां ओ दे-दे-दे।
ओ जेनेबा जोङो गेलेनाय होनब्ला गोबां रोखोमनि दङ आरोना नोंथां। ओ जोङो नुनो मोनो मेगनजों नुनो मोनो जेनेबा ओ फुटबल क्रिक्रेट काबादि आरो बेबायदिनो जं खुबैनाय ओ मा ओ जेनेबा भलिबल बेबायदिनो बेटमिन्टन बायदि रोखोमनि गेलेनायफोर दङ आरो। जानोना नोंथां जोंहा बेफोरखौ गेलेनो थाखै जोंहा मोनसे स्किल एबा औ स्किल स्किल थानांगोन आरोना नोंथां।
उम
जोंहा मबेयाव ओ जेनेबा फुटबल गेलेनो थाखाय जोंहा खारनो हानाय जानांगोन खारनो हानाय गोहो थानांगोन। आरो फिजिकेलि जोंहा देहाफोरा स्ट्रं जानांगोन। बेबायदिनो जोंहा देहाफोरखौ स्ट्रं नङाब्ला जोंहा खारनो हानाय गोहोया गैयाब्ला जोंहा फुटबलखौ जोनो हानाय केपासिटिया थानाय नङा आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि आरो नुयो नुनो मोनो जेनेबा क्रिकेट गेलेनाय क्रिकेट गेलेनायफ्राव जोङो जेनेबा जोंहा आखाइनि बोलोआ थानांगोन आरोना नोंथां। जोंहा आखाइनि बोलो गैयाब्ला क्रिकेट गेलेनायावहाय जोंहा जेबो खामानि होनाय नङा आरोना। जोङो सरासनस्रा आरोबाव नुनो मोनो जोंहा जं खुबैनाय जेनेबा जौ खुबैनायफ्रावबो जोंहा आखाइनि बोलो थानांगोन जोंहा गोबां रोखोमनि मिटारफोर जेनेबा खुबै नांगौनि जायो जेनेबा बेखौ खुबै खुबैहोनो हाब्लासो जोंहा मोनसे देरहानाय बेबायदि खाबुखौ मोननो हायो आरोना। आरो बेबायदिनो जोंहा आरो नुनो मोनबावो जोङो गोबां स्पर्टसफोराव जेनेबा दै सानस्रिनाय जेनेबा दै सानस्रिनाय फोरावबो जोंहा जोङो दा गेलेनायखौ जु नुनो मोनो स्पर्टसफोरावहाय दैयावहाय दावनाय बादिलायनायखौहाय जोंहा दै दावनो दैयाव दावनो थाखाय जोंहा गोबाव गोबां रोखोमनि जेनेबा हांखौ दैयावहाय लाया लासेनो हां लायालासेनो जोंहा दावनो हानाय गोहोआ थानांगोन आरो सानस्रिनानै सिफिड खालामनो हानाय केपासिटिया थानांगोन आरो ना होमबासो जोङो दै सानस्रिनाय बादायनाय बाहागो लानो हागोन बेबायदिनो जोंहा लं जाम्प बारनायफोर दङ। लंजाम बारनायफोरावबो जोंहा खारनानै गोजान रोखोमनि बारनो हानाय केपासिटि थिया थानांगोन आरो ना आरो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर दङ जोंहा बेफोरखौ गेलेनो थाखाय जोंहा माखासे रुल्सफोरबो थायो। बे रुल्सफोरखौ जोङो मानिनांगौ जायो बेफोर रुल्सफोरजोंनो जोंहा बेफोर गेमखौ सोलिहोनो हायो आरोना। जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो मा नोजोर जानानै नायोब्ला जोंहा फुटबल गेलेनाय जेनेबा फुटबल गेलेनायाव जोंहा जेनेबा फार्स्टआवहाय एगार' जन एगार'जन एगार' जन टिम खालामनानै मोनसेजों एगार'जन मोनसेजों एगार'जन जिसे जिसेजन ओ गेलेगिरिफोरखौ जोङो माने फिल्डआव सोनाय जायो आरो ना नोंथां। बे फिल्डाव सोनायजों लोगोसे जोंहा बेजों थार लोगोसे थाफाबाय लेफारिमेन लिपार्मेन्टनो बेखौ बिसोरनि जो बिदिखौ कन्ट्रल खालामनानै दोनदों आरोना। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबावो जासमिन फोर जोंहा जेनेबा माखासे आपसाइद रंजानायफोरखौहाय जेनेबा माबायावहाय रं जादों बेफोरखौहाय गोरोन्थि जानायफोरखौ जोङो दिन्थिनानै होयो आरोना। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दंबावो ओ क्रिकेट गेलेनाय क्रिकेट गेलेनायावबो जोंहा जेनेबा सल्ल' जन गेलेनाय जायो बेवहायबो जोंहा जास्मिन रिपारिमेन थानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो नायग्राफोर गोबां रोखोमनि नायग्राफोर थायो सापर्टारफोर फैयो आरो बेफोरबायदि सापर्टारजों थानायजों लोगोसेनो बेखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसेनो जोंहा गोबां रोखोमनि केमेरामेनफोरबो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो केमेरामेनफोर फैयो आरो बेफोरखौ जोङो जेनेबा बेफोरबायदिनो गेलेनायखौ जोङो टिभि फोराव नुनो मोनो आरोना आरो बेबायदिनो गोबां गेलेनायफोर दङ जेनेबा बकसिं गेलेनाय बकसिं गेलेनायफोराव जोंहा सासे जास थायो जासाव बेबायदिनो सानै जेनेबा जेनेबा गेलेनायावहाय जोंहा बाराद्राय जायोब्ला बेखौ होबथानो थाखाय आरो कन्ट्रल खालामनानै दोननो थाखाय जोंहा बेखौ दोननाय जायो आरोना आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि रुल्सफोर थायो जेनेबा गेलेनायाव जोंहा गेलेनाय गेलेनायजों लोगोसेनो जोंहा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गावनि सिनायथिखौ होनानै लानो हायो जोङो हादर हादरनि सिनायथि जाबाय गावनि हारिनि सिनायथि जाबाय आरो बेजों लोगोसे स्टेट नेसनेल बेबायदि गिलां मोननायजों लोगोसेनो जोंहा गिदिर गिदिर ओम बान्थाखौ मोनलांनायजों लोगोसेनो जोंहा ओ गावखौ दिन्थिफुंनो लानायनि खाबुखौ मोनो आरो ना गेलेनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो जेनेबा जोंहा फिजिक केलि जोंहा स्ट्रं जानो नांगोन बेफोरखौ स्ट्रं खालामनानै लाब्लासो जोंहा गेलेनायावहाय जोङो जेनेबा बाहागो लानो हागोन जोंहा गावनो जेनेबा फिजिकेलि जेनेबा गावनो दुरबलब्ला जों गेलेलाबो जेनेबा जोंहा गेलेनो हानाय नङा जोङो देरहाफुंनायखौ नुनो मोननाय नङा आरोना नोंथां बेबायदिनो आं नोंथाङाबो आंनो गेलेनायनि बागै एसे बिजिनानै होनो हागोन नामा सुंद'ब्लाबो नोंथां
अ हागोन नोंथां नोंथांनिफ्राय जेबो बाथ्रा खोनाबाय बेखौ आं गोजोननाय मोनबाय आरो आं मिथियि बाथ्राफोरखौबो नोंथांनिफ्राय आं मि हाबाय अब्लाबो आंबो फंनैसो होननो सानबाय आंनि बुंनाया इमान गो थ' थाङाबो जानो हागौ आंहा स्पर्टसजों बारा मा मा होनो सोमोन्दोबो गैया
अ
नाथाय अब्लाबो आंबो फंनैसो सानबाय बुंनो सानबाय आरो सानैजों सान आवरायलायनो थाखाय गोसो जाबाय
औ औ न
दानि बाथ्रा बुंनायफोरा नंगौ थारैनो मा होनो सैथो बाथ्रा बुंलांदों आरो जुदि जोङो स्पर्टसआवबो जुदि गोसो होमारनानै जुदि जोङो डिसिप्लिन मेेनटेन्स खालामनानै जुदि जोङो माबा खालामोबा आवगायलाङोबा जोङो मा होनो जों नुनो मोनो जे स्पर्टस आवबो केरियार लुखांनो हानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
नाथाय जोङो मा खालामनांगोन स्पर्टसआवबो मानसिया केरियार दोङो आरो पसावबो मानसिया गाव गावनि फिउसारखौ लुखांनो हायो नाथाय मा जोङो गोसो होग्रा साफ्रोमबो स्पर्टस बे माखासे दिडिसिप्लिनफोरखौ मेइेनटेेनस खालामनो गोनां जायो आरो
औ औ औ
बेबायदिनो जानाय लोंनायनिबो दाइटसफोरखौ मेन एटेन्स खालामनांगोन जानाय लोंनायनि सायावबो सोनारो दा नोंथाङा नोंथाङा होनलांबाय स्पर्टसआव लुखांनो थाखायबा फिजिकेलि स्ट्रं जानांगौ नंगौना नङा
औ औ नगौ नंगौ नोंथां नंगौ
मानसि फोरखो जोङो नुनो मोनो जे बांसिनखोनो मा खारनो हायै थाबायनो हायै बेबायदि खारबाबो माने नांगौ बायदि खारनो हाया बिनि थाखाय स्पर्टसआव सेलेक्ट जायैखो जों नुनो मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
मानो होनबा दिनै गोबां मानसिफ्रानो स्पर्टसआव माने इन्टारेस्ट दोङो गोबां बेबायदि क्रिकेटआव फुटबलाव गोबां दं नाथाय मा स्पर्टसआव मा होनो इन्टारेस्ट थानायजों लोगोसे दिडिसिप्लिनखौ मेनइटेन खालामनो हायो हाया मानो होनबा बेबायदिनो
अऔ औ
सिगारेट सोबनाय जुमाय लोंनाय बेबायदिनो सिखर गुद खा जानाय बेफोर मेन्टेेन्सखौ माने खालामनो हायैखाय माने स्पर्टसआव इन्टारेस्ट थाबाबो माने मानसिया ओइ गोजौ सेमस'हैया आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
सहैनो हाया बेबायदिनो लोगोसे मा बेबायदिनो एक्सारसाइस थाला थाबाय थानांगोन पार्सनेल बेबायदि प्रेक्टिस थाबाय थानांगोन लोगोसे
औ-औ
पार्सनेल प्रेक्टिसखौ लाखिबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो मोजां मोजां बेबायदि बुस्थुफोरखौ जानांगोन जि जाबा मा होनो स्टेमिनाया बारायगोन इमिउन सिस्टेमा माने स्ट्रं थागोन बेफोरखो लाखिनो थाखाय बेबायदिनो स्पर्टसनि गाइडलाइन बायदि माने जानांगौ बुस्थुफोरखौ माने जानोबो नांगोन लोगोसे आरो बे बेबायदिनो माखासे फाइनेन्सियेल प्रब्लेमबो थायो दा फाइनेन्सियेल आवबो माने मेन्टेन्स खालामनो हानांगोन
औ-औ-औ-औ
बेबायदिनो स्पर्टसआवबो माने गावगायनि केरियारखौ लु खांनो हायो लोगोसे बेल' नङा स्पर्टसआव माने इमान माबासिम जोङो माबा हायाबाबो जुदि जोङो सम सम जुदि जोङो गेलेनाय मानायफोराव जोंनि पार्सनेल लाइफआव जोङो बाहाय बाबो जोङो मोनसे मोसां मोजां देहाखौ जों मोननो हायो आरो
औ-औ-औ-औ नंगौ
जोंनि फकासफोरा जोंनि माइनदनि माबाफोरा बुहुत सार्प जालाङो जुदि जोङो खारनाय मानाय गेलेनायफोराव जुदि जों गावखौ इनभल्भ खालामफाबा
औ-औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो स्पर्टसखौ इन्टारटेनमेन्टनि थाखायबो इन्टारटेननि थाखायबो गेलेनो हायो सम सम दसे
औ-औ-औ-औ-औ-औ नंगौ नंगौ
मानसिफोरा गोबां बेबायदि दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो मा होनो मब बेल नायनानै गोबां माबा माबि साननानै माने स्ट्रेसजों दिप्रेसनजों एनजायटिदो मानसिया माने नाख्रेबजानानै थायो नंगोना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
नाथाय जोङो मा खालामनो हायो जुदि जोङो बेबायदि गेलेनाय मानायफोरखौबो जुदि जोङो मा होनो सानसेयाव ओ ओरैनो घन्टासे आधा घन्टा देर घन्टाफोर खालामबा बेफोर गासैबो माने जोंनिफ्राय माने गोजान जायो आरो जों बेफोरनिफ्रायबो माने रिलिफ मोननो हायो जुदि जोङो देहा खो जुदि जोङो माने देहानि थाखाय सम होयोबा
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेबायदिनो स्पर्टसनि बागै आंहा इमान बेबायदि थ' बेबायदि मिथिनाय माबा गैया नोंथां आंहा अभिगथा गैया आरो आं बुंनायनिख्रुइ बांसिनखो आं नोंनिफ्राय मोननो हाबाय बेनिखायनो आं नोंथांखो बुहुद साबायखर होबाय आरो नोंथां हामबाय होनबाय नोंथां।
औ औ ओ आंबो बिराद गोजोननाय थादों नोंथां नोंथाङा आंनो दि मोजाङैनो गावनियाव जा दङ गोसो होनानै आंनो मोजाङै गोरलैयै बिजिरनानै आंनि मेलेमाव आंनि खर'वाव सोनानै होबाय जा‌ आं बेखौहाय ओ बावनाय नङा नोंथां नोंथाङा आंखौदि मोजाङै बुजायनानै होदों स्पर्टसनि बागै गेलेनायनि बागै गेलेनो थाखाय माबायदि जानांगौ आरो देहाखौ गाव थिग लाखिनांगौ बिनि बागै मोजाङै बुजायनानै होदों आरोना नोंथाङा। खोनादोना नोंथां?